हेल'।
हेल' औ।
फखान द।
खोनादोंना।
औ खोनादों।
औ नोंथाङा दायो फ्रि नामा।
औ फ्रि दङ।
अब्ला। नोंथांजों मोनसे। गोनां सावरायनो थाखाय आं कल खालामनाय जादोंमोन।
औ नंगौ नोंथां।
अब्ला दिनैनि जि सावरायनाय बे सावरायनाय आयदाखौ। आं जागायनोसै नोंथाङा जुदि दायो फ्रि दङब्ला।
औ नगौ।
अ अब्ला जोङो गुबै सोंथियाव थांनोसै नङा होमबा।
औ नंगो नोंथां।
अब्ला दिनै आं नोंथांनाव बेखौनो सोंनो सानदों जे। नोंथांमोननि ओनसोलाव बोथोरजों सोमोन्दो थानाय ओरैनो मा मा फोर्बोखौ फालिनाय जायो आरो बेखौ खौ माबायदिहाय फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ माबानि थां आरो जोंनिथिंजाय बैसागोआ बैसागोखौथ' बयबो फालियो बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओमफ्राय आरो औ नंगौ ओमफ्राय आरो मागो दमासि उनाव काथति फोर्बो
औ थारैनो औ नंगौ
औ नांगौ बेफोरखौ फालिनाय जायो
औ आरो बेफोरखौ मा माबादिहाय फालिनाय जायो एसे फोरमायगोन नामा
औ नंगौ नोंथां औ जोंनिथिंजाय बैसागो औ बैसागोखौ माने गामिनि बयबो रायजो राजाफोरा ओंखारनानै ओ गामियाव ओ फुजा फुजा होयो ओमफ्राय फुजा होनानै ओ गामिनि जाय गेदेर एसे गेदेर मानसिनि न'आव थांनानै औ ओ माने जौ ओ जौ आरो बेदर बेबायदि माने जानो होयो आरो
औ नंगौ थारैनो
औ नंगौ
बिनि अनगायैबो जे बैसागु नोंथाङा बैसागुनि सोमोन्दै फोरमायदों नङा होमब्ला बे बैसागुखौ आ थिखालाव ओ आरो गोदो गोदाय माबायदिहाय फालिनाय जायोमोन आरो आथिखालाव बेयो माबायदिहाय फालिजायो बेनि जि फारागथि बेखौ नोंथाङा एसे फोरमाय हागोन नामा
गोदो बैसागोफोराव ओम गोदोनि सेंग्रा सिख्लाफोरा माने ने ओंखारनानै बयबो जयै मोसायो रंजायोमोन ओ दामजुफोर लानानै माखासे ओ जेरै खाम सिफुं सेरजा ओमफ्राय थरखा गंगना बेफोरखौ लानानै माने बैसागोखौ खुङोमोन नाथाय आथिखालाव जोंनिथिंजाय माने बारा बिदि नुनो मोनलिया आरो
ओ खाम सिफुं लानानै औ खाम सिफुं लानानै मोसानायखौ नुनो मोना
औ नंगौ अब्ला बैसागुआव ओ बेखिनिखौल' नोंथांमोननि ओनसोलाव फालिनाय जायो आरो बिनि सिगांनो जोंहा मोसौ बैसाग सागो फालियो बेखौ फालिनाय जाया नामा नोंथांमोननि ओनसोलाव
दे
बेखौ माबायदिहाय फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ ओ बेखौ माने मानसिनि औ मोसौ बैसागोखौ ओ न'नि माने न'खरनि हालुवाया माने औ नंगौ बिथाङा माने फुङावनो ओ मोसौखौ मोजाङै ओ थोखैस्रां लोब स्राङै मोजाङै माने माबा खालामनानै ओ थाव गुबै होयो
औ बेनि उनाव आरो मा खालामबावनाय जायो
आरोबाव आं मोजाङै नुवाखै माने बेफोरखौ थेवबाबो खोनादों एसे माने ओ आरोबाव ओ माबा ओ मा बोङो बेखो आ फान्थाव आरो ओ जोगोनार बेफोर लानानै माने मोसौखौ माबा खालामनाय जायोना ओ
थुखैनाय जायोना
औ नंगौ
औ अब्ला दायो आथिखालाव नोंसोरनि ओनसोलाव ओ गोदो गोदायथ' जोंनिया बेबायदिनो दैमा बा फुख्रि बेफोराव मोसौखौ होनो नानै थुखैनो लाङोमोन नङा होमबा
औ लांगोन
औ नाथाय आथिखालाव बैफोरबायदि जि मोसौखौ थुखैनो थाखाय दैमा बा बहाबा बिलोफोराव बेफोरबायदि जों लांनायखौ ओ नुनो मोन मोनलिया नाथाय आथिखालाव नोंथांमोननि ओनसोलाव बेखौ माबायदि जायगायाव थुखैनाय जायो नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा
औ मे फुख्रिफोरावनो थोखैयो ओ फुख्रि ओमफ्राय फोथोरफोराव औ नोंगै
औ औ आरो आथिखालाव जि बैसागु मोसानाय नङा होमबा जोंहा बैसागुआव गासैबो बोराय बुरै सेंग्रा सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बयनिबो गोसोआ रंजाखाङो नङा होमबा
औ नंगौ
बे समाव बयबो मोसायो थिग बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलाव आथिखालाव माबायदि रंजायो रंजानायखौ नुनो मोननो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नंगौ ओ गामिनि बयबो मानसिफोरा ओंखारनानै न' न' मोसायो मोसानो थाङो माने बेवहाय ओ न' न' मोसानो थाङो याव सोरबा सोरबा माने जौ माइब्रा बेबायदिखौ लोंनो होयो ओमफ्राय ओ ओ फिथा सौरायाइ बेफोरबायदि मुवाखौबो जानो होयो आरो
औ बेनि उनाव ओ आरो गुबुन माबाफोर ओ फालिनाय बा नेमखान्थिफोर दंबावो नामा नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु फालिनायाव
औ बिदि गैया जोंनिथिं
अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव बेखिनियानोना बैसागु जि रंजानाय बे फालिनाया
औ नंगौ
अ नोंथांनि बायदिब्ला आथिखालाव आरो गोदोनिखौ नायोब्ला आथिखालाव बैसागु रंजानायफोरा माबाददि सोलायदों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ
आथिखालनिजों आरो गोदोनिजों
औ नोंगौ। उम आथिखाल औ औ आथिखालथ' खाम सिफुं लानानै मोसायोमोन नाथाय आथिखाल बिदि नुनो मोना। बारा बांद्रा माने बगस ओ बिदि साउड फुथखौसो लानानै मोसायो आरो न' न' माने सेंग्रा सिख्ला फोराबो ओमफ्राय गथ' गथफोराबो खालि साफा सानै माने ओ गामिनि गेदेरफोरासो बोराय बुरैफोरासो माने खाम सिफुंखौ लानानै मोसायो आरो
औ नंगौ आरो नोंथांमोननि जि ओनसोल ओनसोल बि ओनसोलाव जेरै गोदो गोदाय जोंहा न' न' थांनानै बिदिनो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गासैबो मागियो मोनबा मोसा हैनानै जोंहा माइरं जि हरो बेखौ खांनानै लाबोनाय जायोमोन आरो बे आरो लाबोखांनायनि उनाव जे जोंहा लावखार ओंखाम जानाय होनोना ओ बे लावखार ओंखाम जानायखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव नुनो मोनला नामा आथिखालाव
औ बेखौ मानि बारा बांद्रायानो जाया बेखौ खालि माने ओ न' न' मोसानो थांनायाव सोरबा सोरबा रांफोर होयो ना? औ बेफोरखौ औ नंगौ बेफोर खौ माने ओ बेफोरजोंनो संख्रि बायनानै संख्रि बा थाव बायनानै राननानै लायो आरो
ओ नोंथांमोननिखै मानि बेबादि लायो आरो ना होमबा थाव संख्रि बेफोरबादि राननानै लायो। ओ अब्ला नोंथांमोननि जों बेफोरबायदिनो फालिनाय जायो नङा होमबा आरो नोंथांमोननिखै ओ जि फोरबो होननानै बुङोब्ला बैसागुआनो जोंना बयनिख्रुबो देरसिन फोरबो नङा होमब्ला दा बेयो बर'फोरनि मानि गोसो मोदोम जिउ होननानै बे बैसागु फोरबोखौ खुंनाय जायो। आरो बियो जेब्लानखि माने ओ जोंनि बर' हारिया बेखौ खुंखाङो बे खुंनायनि उनावनो जोंहा मा माइ गायनाय नङा होमबा जाय माने आबादारि जों जों जिउ खुङो जोंनि बर' हारिया बांसिनानो बे हिसाबै ओ बर'फोरा मानि बे बैसागुखौ गाजा गोमजायै बेखौ बिदाय होखांनायनि उनाव बा रंजा खांनायनि उनाव लोगो लोगो गावबा गाव जि आबाद बे आबादाव माने नांथाबनायखौ जोङो दिनैसिमबो नुनो मोननाय जायो नङा होनबा नोंथां
नंगौ नोंथां।
अब्ला ओ जि बैसागु नंङा होमबा बे बैसागुखौ नोंथांमोननिजों बेफोरबायदिनो फालिनाय जायो आरो ना उम आथिखालाव अब्ला नोंथांआ सोलायनायखौ नुदों ना नुवाखै बैसागु फालिनाय बा बैसागुखौ बर'फोरा रंजानाय समाव सोलायनायखौ नुुदों ना नुवाखै आथिखालाव?
औ आं नुवाखै बेफोरखौ बारा माने
ओ सोलायनायखौ अब्ला नोंथांआ नुवाखै आरो ना?
औ नुयाखै।
नोंथांनि बायदिब्ला ओ बैसागु बोथोरा ओ जोंनि माने ओ जेब्लानिसिम जोंनि बर' हारिया थांनानै थागोन नङा होमब्ला अब्लासिमहालागै बै फोरबोफोरा थांनानै थागोन बायदिखौनो नुयो आरो ना अब्ला बैसागोआव ओ ओ रंजाफेरबाय बैसागुनि जि मोसानाय बेफोराव मोसा फेरबाय नङा होमबा नोंथाङाबो
औ नंगौ नोंथां
अ बैफोराव मोसानायनि गेजेरजों जोंनि जे बर'नि हारिमु नङा होमब्ला बि बर'नि हारिमुवाबो खोब मोजांयैनो जों बेरखांनायखौ नुनो मोनो आरोना जेरै खाम दामनाय सिफुं सुनाय सोरबा गाव गावनि आखाइखौनो खबनानै मोसानाय जायो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां।
नोंथांमोननिखबो बेफोरबायदि मोसायो नङा होमबा बेखौ।
औ नंगौ।
औ। अब्ला जि बैसागु नङा होमबा बे बैसागुनि सोमोन्दै बेखिनिखौनो सावरायबाय आरो एसे ओ मोनथियै बा मोनथियै बाथ्राफोरखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनानै मोनबाय आरो इयुन समाव जाहाथे आरोबाव बेफोरबायदि फिन सावरायफिननो मोनगोनखौ आसा खालामबाय आरो दान्दिसे आंङो सम होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम आं साबायखरखौ बावहरबाय। अब्ला जोंहा समाबो जाबाय नङा होमबा?
औ नोंगौ नोंथां।
लाखिथ'नोसै होनबा नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
औ दे होमबा।
औ।